हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां ।
अ नोंथांखौ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बाउहरनाय थाबाय।
औ-औ नोंथां ।
अ नोंथांनिया खबरा दायो माबोरै दङ?
दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो ।
अ ओ बिदिब्ला अ आंनियाबो मोजाङैनो दं नोंथां ।
अ- अ
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंजों दसे सम ओ मोनसे आयदा सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ।
अ बिदिब्ला नोंथां ओ जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला, जों गोबां हाग्रानि मैगं बा माखासे ओंख्रिफोरखौ ओ जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा संनानै जाबोनाय ओंख्रि ओ नारजि बा अमा आरो बेजों लोगोसे जोंनिया ना मैथा आरो बेजों लोगोसे थास' बिसं जों नाफाम आरो बेजों लोगोसे अनला दाउ आरो बेजों लोगोसे हाग्रानि गोबां गोखा गोखै मैगं ओ बैफोर मैगंफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा संनानै जाबोदों बा आ हाग्रानि माखासे बायदि रोखोम गोखा -गोखै मैगंफोरखौ खानानै जाबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ -औ
अ आरो बेजों लोगोसे जोंनिया साम' सबाय ओ बेबायदिनो बैफोर ओंख्रि बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव ओ मोनसे ओंख्रिखौ ओ नोंथांजों सावरायनो होननानै सानदों नोंथां । अ नोंथां ओ नोंथां नोंथांमोननि हालामाव ओ साम' बा सबाय बे साम' आरो सबायख खौ माबोरै संनाय जायो ओ नोंथाङा औ फोरमायनो हागोन नामा?
सामजों सबाय होन्दों नामा?
औ नोंथां थारैनो ।
जोङो साम'खौ हाथाइयाव लायब्लाबो मोनो जों अब्लाबो गावनि जानाय नालाय जोङो उम मोनसे दंगआव जोंनिखै दंग' होनो ।
नोंगौ नोंथां । जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन मुङै जों बुंनाय जायो ।
औ- औ जोङो बेफोरबायदिनो खननानै लायो दंगआवहाय बिनि उनावहाय साम'खौ जोङो खननानै लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ मैलाखौ गनो थाखाय जोङो साननै बा सान-हरनै बा हरथाम बि बिदि सोमनानै दोनो ।
औ नोंथां ।
बिनि उनावहाय बियो गावनि माबा मैलाखौ साफा खालामबाथाय जोङो बेखौ सायग्रोनानै लानानै जों बेखौ साफा खालामो हुग्रोनानै लायो ।
नोंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो सामखौ मोजां एवनानै बिनि उनावहाय जोङो सो सबायखौहाय जोङो खारै होनानै रुग्रोना लायो आरोना
थारैनो नोंथां।
अ बिनि उनावहाय जोङो सामखौहाय जोङो मोजां एवनायनि एवना लानानै जों ओ सबाय रुनायखौ बेयावहाय होनानै होयो आरो।
ओ नोंथांमोननि हालामाव ओ सामखौ मा मा रोखोमनि मोननाय जायो नोंथाङा बेखौबो फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ जोंनिखै सामखौ साम गुसुंखौ मोननाय जायो आरो साम गोलावखौ आरो साम लादाय होननाय मोनसे दङना
थारैनो नोंथां।
अ' बे साम लादायखौबो मोननाय जायो बे मोनथाम रोखोमनि सामखौल मोनो आरो जोंनिखै।
थारैनो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो नोंथांनाव ओ आंनिफ्राय मोनसे कुइसनबाव? ओ नोंथांमोननि हालामाव ओ बे सामखौ सबायजों जानायनि अनगायैबो बर'फ्रा गुबुन गुबुन मैगंफोरजों संनानै जानाय ओ खौ जों जोंनि ओनसोल सोलाव नुयो नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बे सामखौ सबायजों जानायनि अनगायैबो मा मा मैगंजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा?
औ नोंथां जोंनि हालामावहाय जोङो दालिजोंबो खारै जायो।
थारैनो नोंथां।
आरो साम लादायखौ जोङो रुग्रोना लानानै बिनि सिंनिखौ बरननानै जोङो मैथाजोंबो एवनानै जानो हायो।
नोंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिखै सामखौ बेफोरबायदि मोनगोन ना मोना दैमाफोराव खननानै लायबोला?
अ नोंथां ओ जोंबो गामियाव थानाय हिसाबै जोंनि ओनसोलावबो दंग बा जाम्फै बा दैमाफोर दं नालाय ओ गोसोबानो जोंनि ओन सोलावबो जों बैफोर बायदि साम‌ गोलाव साम दाहोनाय बा साम थु खुमफ्रा आरो साम लादाय ओ सामफोरखौ मोननाय जायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे गोबां ओ सामफोर मोननाय जायो नाथाय जों बैफोर माखासे सामफोर गौ जों जानाय जाया खालि जों बे मोनथाम सामखौल जोंनि ओनसोलाव आ संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ
आरो नोंथाङा बुंदों ओ खारै ओ बे खारैखौ नोंथांमोननि हालामाव ओ माबोरै बानायनाय जायो ओ नोंथाङा बिनि बागैबो फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ खारैखौ?
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलावहाय ओ थालिर आथिया होननाय मोनसे दङ
थारैनो नोंथां।
अ बे थालिर आथियाखौ जोङो ओ बिफांखौ दानना लाबोनानै जोङो जेब्ला सानदुं गोसा दुंगोन अब्ला जोङो बे खारैखौ जोङो जिरनानै लायो।
औ नोंगौ नोंथां।
जेब्ला बे खारैया जिरनाया जोंना रानो अब्ला जोङो बेखौ सावनानै खारै बानायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां। ओ बे थालिर फस्लानि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ माखासे ओ बिफांफोरनिफ्राय नोंथांमोननि हालामाव ओ खारदै बानायनायखौ नुनो मोना नामा?
अ जोंनि हालामावहाय जेरै जों सबायखौहाय ओ सबायखौहाय जोङो हुख्रे माबानानै लागोरनानै जोङो सबायखौ जोङो जेथिया जोङो बानायगो सबायनि गोरान माबाखौबो बानायनो हायो जोंनिखै
औ नोंथां
सबायाइनिखौबो हायो जोङो बिनि उनावहाय जोङो बेसरनिखौबो खारै बानायनो हायो आरो।
थारैनो ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ साम ओंख्रि संनाय आरो जोंनि ओनसोलाव साम ओंख्रि संनाय ओ एसे ओ सोलायनाय बा एसे ओ गुबुन रोखोमनि ओ संनाय बा नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिनानै आं ओ बुं मिथिनानै बुजिनो हादों बा फारागथि खौ हमदांनो हादों। ओ जोंनि ओनसोलाव साम' ओ बे साम'खौ दैमा बा जाम्फैयाव हमनानै लायो नाथाय आथिखालाव गोबां मानसि फोरानो टाइमनि आंखाल बिनिखायनो ओ बिथांमोनहा बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनायखौ नुनो मोनो। आरो जों बयबो मिथिगौखि ओ साम' जायोब्ला मेगननि फावारा ओ बारायो होननानै बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव फ्राय ओ बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां हारिनि सुबुंफ्राबो आथिखालाव ओ बे फोथायनायखौ लानानै ओ साम' जायोब्ला मेगन मोजां जायो ओ बे फोथायनायखौ लानानै आथिखालाव गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो ओ साम' बायनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ गिबियावनो जोंनियाव ओ साम'खौ दैमानिफ्राय हमनानै लाबोयोब्ला बेखौ दैयाव दैयावहाय सानसे सोमनानै दोनो आरो बेबायदिनो ओ साम' गोलावबा साम' दाहोनाय बे साम'खौ जोंनि ओनसोलाव अनलाजों जानायखौ नुयो आरो फ्राय सबाय ओ सबायजों फ्राय जायो बेनि अनगायै सबाइ गैस्लाबा बा माब्लाबा आलुजों बा अनलाजों बा जोगोनारजों संनायखौ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। गिबियावनो गिबियावनो सबायजों संनानै जायो अब्ला ओ जोंनि हालामाव सबायखौ सिगांग्रो एवफ्रामनानै लायो आरो बेनि उनावहाय ओ बे सबायखौ बथल बा जोंनिया लथा होननानै बुङो। बेखौ संग्रायाव सुख्रेमनानै लायो आरो बेबायदिनो ओ बे सबायखौ ओ आथिखालाव गोबाव सम जायखौ जों सुंद समनि गेजेराव फोमोननो हायो ओ बेबायदिखौ फोथायनानै जोंनियाव उम प्रेसार कुकार बेफोराव रुनायखौ नुनो मोनो ओम आरो बेबायदिनो ओ बे साम'खौ जोङो अखानायैहाय बे साम'नि दाखोन जायखौ मोखां होननानै बुङो। बे मोखांखौ गारनाय जायो। सुबा बिजि बेफोरबायदिजों आरो बिनि उनावहाय बे साम'नि खिबु बा खिथु होननानै बुङो। बेखौ ओ सिखा बा जायखिजाया गोबौ मुवाफोरजों दानसनानै बिनि बिखङाव नांनानै थानाय बादामालि बा मैलाफोरखौ ओ मैगं खादायाव जों लेबु होनानै गोबाव सम सुखनाय जायो। आरो जेब्ला गो बे जायो अब्ला बे सामखौ जोंनि ओनसोलाव थाव गुबैजों एवनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओरो बिदिनो थाव गुबैजों दसे सम एवखांनायनि उनाव बेवहाय ओ रुनानै लानाय सबायखौ होसोननाय जायो आरो साम' ओंख्रि संनाय समाव जोंनिया गोबां मस्ला मस्लिनि गोनांथि जायो नङाब्ला जों सामखौ खारनाय मोनजायो बेनिखायनो जों बाजारनि फ्राय मोननाय गोबां मस्ल मस्ला मस्लि ‌उम बेफोरखौ बाहायनानै संनाय खौ नुनो मोनो आरो साम'खौ संनाय समाव जों ओ आथिखालाव खारदै ओ खारदैखौबो जोंनि ओनसोलाव फ्राय ओ थालिर गैया थालिर मोनि थाखाय थालिर बिफां मोनि थाखाय बाजारनिफ्राय मोननाय सदा बेखौ होनायखौ नुनो मोनो जोबथा थायेमाव मा नो होनब्ला खारै बा सदा होयोब्ला ओंख्रिया मिलौसिनोबा गो थाव जायो होननानै फोथायो नालाय आरो बेबायदिनो से घन्टा बा नै उन से घन्टा बा नै घन्टा संनानै ओ बेयाव जोबथारनायाव मगा दुन्दिया बा दुन्दिया बैफोरखौ होसननायखौ जों नुनो मोनो नों थां ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांया नोंथांमोनि ओनसोलाव बर'नि दोरोंङारि साम' बा सबाइ ओ बे स संनाय आयदानि सा याव ओ आंनिसिम फोरमायहरनाय बा फोरमायहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बेखिनियावनो बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै होननानै सानबाय नोंथां।
औ औ नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां थारैनो नोंथां